औ नोंथां ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय
ओ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो गाननाय जोमनायनि बागै रायलायनो होननानै नोंथांनिसिम खल हरनाय जादों नोंथां ओ नोंथाङा दा फ्रि थ'खाना
औ नंगौ नोंथां फ्रियानो आङो रायलाय जागोन नोंथाङा
ओ गाननाय जोमनाय ओ गाननाय जोमनाया जोंना ओ बयबो हारियानो ओ गावबा गावनि गाननाय जोमनाय थायो ‌। जेरै जोंना बर'ना ओ गामसा, ओ लां औ बेबायदिनो गुबुन हारिफोरनाबो जेरै सादो ओ बायदि बायदि बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन हारिया गावबा गावनि गावबा गावनि जा निजा गाननाय जोमनाय दं। आरो बे गाननाय जोमनाय जोंनो बयबो हारिया ओ गावब गाव गावनि हारिखौ सिनायथि होनाय जायो आ ओ बय औ बयबो हारिखौनो गाननाय जोमनायजों बे असमिया हारि बे बर' हारि बे राभा हारि बेबायदि सिनायथिनाय जायो आरो औ ओ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंनि जोंनि हारिफोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसनि अनगायैबो ओ जोंना गोबां ओ गाननाय जोमनाय दं जेरै गुबुन हारि हादरनिफ्राय फैनाय ओ जिन्स लंपे पेन्ट गस्ला स्पर्थिं सार्ट ओ बेबायदि गोबां दं दानिया थ' आरो ओ गोदान गोदान ओंखारसै दानिया ओ गोदान जुगजों गोरोबनाय ओ माबा बिगि जिन्स आरो गोबां बेबायदिनो गोबां नामनि ओ गस्लाफोर ओंखारबाय ओ नोंथाङाबो दा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होजागोन नोंथां।
औ फोरमायना होनोसै आं नोंथां औ नोंथाङा बुंलांनाय बेबायदिनो जोंनि माने जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गाननाय जोमनाया ओ बेबायदिनो ओ हिनजाव बा आइजो माहारिया जोङो लंपेन्ट बा सुइजार बा ओ बिदिनो हा पेन बा ओ- दख'ना माने दख'ना बर'नि दख'ना बेफोरबायदि गाननानै थायो आरो ना नोंथां बेफोरबायदि गानो माने हौवाफोरा बिदिनो गामसा बा बा बिदिनो लंपेन्ट बिदिनो गानो जु था बा बिदिनो गानो आरोना नोंथां बिदिनों स्पर्टिं सारत गस्ला बेबायदिनो अनेकथा बिदिनि दड्रेस दंङ आरोना नोंथां। बेबायदिनो ओ- गुबुन हारिनाबो निजा निजा ड्रेस थाखायो। बा बिसोरनाबो बिदिनो मेख्ला सादोर बा बिदिनो औ राभाफोर नाबो बेलेग थायो द्रेसा बा हारसा फोरनाबो बेलेग थायो बेबायदिनो बां बांगालिफोरनियाबो बेलेग थायो बेबायदि बिदिनो गुबुन गुबुन हारि लाना हारि माने द्रेसखौ गाननाय जायो आरो नों थां बेबायदिनो दानि जुगावथ' नोंथां गासैबो हा रिनि द्रेसखौनो जों बर'आबो गानो बा गुबुन हारिनियाबो जोंनि द्रेसखौ गानो थेवबो ओ जोंनि द्रेस खौ गान्नाया माने खम आरो खमखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथां बेबायदिनो औ जोंनि जोंनि बर' हारिया माने गुबुननि ड्रेसखौ गाननायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंनि बर' बर आइजोफोरा दख'नाखौ ओ खावसे बाहागोआनो गाननो बायो। मानो होनोब्ला दख'ना गानोब्ला बेरायनाय थाबायनाय बा बायदिसिना गारि सालायनायफोराव डिस्टार्ब जायो सान दिस्टार्ब जायो नालाय बेनिखायनो बिसोरो लंपेन्ट बा सुइजार गानो बा बिदिनो लं लं बिदिनो लं द्रेस गानो आरोना बिदिनो ग्राहन लं द्रेस गानो बेबायदिनो दड्रेस दङ आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ औ ओ ओ ओ दानि आरो गोदोनिया गाननाय जोमनायाव गोबां फाराग नुनो मोननाय जायो आरो जों ओ जेरै ओ गोदो गोदो गोदायहाय जोंना आबै आबौमोना गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ गाव गावनो न'आवहाय इसान इसानफोरजों दानानै ओ- गाननाय जायोमोन गामसा थायानो जा बा आर'नायइानो जा बा गाव गावनि दख'नायानो जा माने गाव गाननाय जोमनायखौ गावनो माने ओ- दानानै इसानदो दानानै गाननाय जायोमोन आरो ओ- नोंथाङा इसान दानायनि बागै बा दख'ना बा गामसा दानायनि बागै ओ- फोरमायना होनो हागोन नामा ओ- माबायसा माबायदिहाय बेखौ दानाय जायो बा माय सोंनाय जायो ओ गिबियाव इसान दानो मा खालामग्रोनांगौ बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होजागोन नामा
औ बिदिनो ओ- आङो मिथिनायखिनिखौ नों फोरमायना होनोसै मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि आइजोफोर माने गोबां जि दायो बा सालजों बा ओ गोबां दानिया गोबाङानो ओ सालजों माने बिदिनो मेसिंनफोरावबो दानाय ओंखारबाय बिदिनो सानजों दानाय बुङोब्ला ओ जों गिबियावनो बे खुन्दुंखौ माने जोङो इनदिजि बेनिफ्राय माने इन्दि सि इन्दिनिफ्राय मोनो आरोना इन्दि फिथोबनिफ्राय मोनो आरोना इन्दि ओ लाथा फिनायनिफ्राय मोननाय जायो आरो आरोना बे खुन्दुंखौ मानो होनोब्ला इन्दि सि बुं बुङोब्ला इन्दि सिनि उम- फरमुलाखौथ' नोंथाङा मिथिखानो हागौ जानांगौ बेबायदिनो ओ औ औ बेबायदिनो इन्दि जिखौ जोङो मानिफ्राय मोनो बुङोब्ला बे ओ-लाथा एम्फौ फिथोबनिफ्राय जों मोननाय जायो लाथा एम्फौनि फिथोबनि बे फिथोबखौ जोङो सोमना नानै जोङो बेखौ ओ- बिदिनो सोमना दोननानै जोङ बेखौ बोखांनाय जायो बोखांनायनि उनाव बे खौ मोनसे मोनसे बिदिनो माबा सानानै बेखौ ओ खायनाय खम खालामनानै बेखौ ओ- बेबायदिनो जोङो गोबां गाबनि बेखौ कालार फुुननानै जोङो गोबां गाब नि ड्रेस बानायनो हायो जेरै दख'ना फालि जेरै फास्रा बेबायदिनो जोमग्रा बा बेबायदिनो ब्लाउस बेबायदिनो गोबां गाबनि माने जोङो बानायनो हायो बेलेग बेलेक बेबायदिनो ओ जोङो गिबियावनो बेखौ जोङो सोंग्रोना लानांगौ जायो। सोंग्रोना लाखांनायनि उ उनाव बे खुन्दुं जोङो सोंग्रोना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मा खनजों माने खननाय माबानाय जायो मा खनजों खननाय जायो आरोना बेखौ जोङो दिरुंखौ जाहाथे दों फादों फायै ओ- बेखौ ओ- दानायाव साबसिन जायो आरोना बिदिनो जोङो खनखांनानैनो। ओ- नो सो खनखांनानै माने बेखौ जोङो आ- साल साल खुन्थाखौ माने गायनो गोनां जायो आरोना बिदिनो साल खुन्था गायनो थाखाय थाखाय जोङो बे जि दानो थाखाय जोङो खुन्था थोंब्रैनि गोनांथि जायो बे खुन्था थोंब्रैखौ जोङो सारि खना गायनानै लानानै बेखौ जोङो गोबां बेयाव जों फरमुला होननो थाङोब्ला गोबाङनो मान गोबां बुस्थु दं माने आङो मिथिजोबब्ला नोंथां बेबायदिनो ओ गोबां बेबायदिनो इसिखौ जोङो दानानै गाननो हायो बा गामसा गामसा दानायावबो जों जोंडों गामसाखै सोंग्रोनानै लानांगौ गोनां जायो फालि फालि दानायावबो जों फालिखौ सोंग्रोननानै लानो गोनां जायो बेबायदिनो जोङो ओ गांसे ब्लाउस सुनो थाखाय जोङो ओ खानिनि गोनांथि जायो बे खानिखौबो जोङो सोंग्रोनानै माने दानो दानायनि गोनांथि जायो आरो
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो दानियाथ' गोदोथ' गोबां इन्दि बिदिनो इसान दायमोन खुन्दुं इन्दिनि खुन्दुं दो जिरनानै नाथाय दानि जुगावहाय इसान दाबाबो ओ माने बे इन्दिनि खुन्दुंखौ गोबां खम नुनो मोनसै दानिया रावबो माने बांसिनानो दानिया आ इन्दिखौ खाननानै बा इन्दिनि खुन्दुं दिह अननानै बांसिनानो माने इसान दानायखौ नुनो मोनला आरो ओ दानिया ओ सब बाजारफोराव दानिया मोनसे गुबुन गुबुन जातनि ओ खुन्दुंफोर मोनसे बानायखानाय जेरै ओ- औ नंगौ जेरै पुरिस् टार ओ- ओमफ्राय माथानि ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने खुन्दुंफोर औ ओ खुन्दुंफोर मोननाय जासै आरो ना ओ- बेफोरजोंसो दानिया औ औ औ औ ओ- नोंथाङा खुन्दुंनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मा माफोर खुन्दुं मोनो जोंनि दानिया दानि गोदान जुगाव
औ खुन्दुंखौथ' जोङो गोबां जातनि मोननो हायो जेरै पात जेनेबा पाटनि दख'ना बा पाटनि खुन्दुं बा बिदिनो गोबां पिस्ला खुन्दुंनिबो दङ। बेबायदिनो गोबां दख'नानि माबा खुन्दुं दङ बेबायदिनो आं माने आं मोनथिजोबला आरोना नों नोंथां बिनि थाखायनो सरि बिबाय।
औ नंगौ जेबो नङा औ। आरो गाननाय जोमनाय दानायनि बेलायावबो आं होननो सानदों गोदो गोदहाय ओं दानि दानि जुगावाहाय दानि जुगावथ' बांसिनानो माने औ गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ माने बांसिनानो दानानै गाननायखौ नुला आरो दानि जुगावहाय औ बांसिनानो माने औ नंगौ नंगौ औ औ ओ दानि बांसिनानो माने मेसिनजों दानाय फोरखौसो बांसिन गान्नायखौ नुनो मोनसै आरो जोंनि बर' आइजोआनो जा बा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो जा बा बोराइ बेनथ गासिबो माने दानायखौसो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो गल' सक बाजारानो जा बा सकआवनो जा बायनानै माने गुबुन मिसिनफोरजों बानायनाय जोंनि बर' हारिनि नङाबालासिनो गुबुन हारिया माने मिसिंजों बानायनाय दानि आर'नाइफोरखौबो माने मेसिजोंनो बानायसै दसेनो दसेनो। गोबां रोखोमनि आर'नाइ बानायसै दाम खमनिबो दाम गोसानिबो आर'नाइ बानायसै आरो दखना गाननाय दखनानि बेलायावबो गोबां रोखोमनि दख'नाफोर जेरै गोबां माने दानिया गोदान गोदान नाम दोनसै। माने बेफोरखौसो औ बेफोरखौसो माने माने साबसिन होन्नानै बजबना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गाननाय
औ नंगौ नोंथां नोंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों। बेबायदिनो गान्नाय जोमनायनि बेलायाव माने गुबुन गुबुन ओ हारिनिफोराबो माने जोंनि बर'नि दख'ना मा माने जोंनि खुन्दुंखौ माने दिहुननानै हरनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बर'फोराव बर'फोरा गोबां गिदिर गिदिर बेबायदिनो मिसिंजों दानाय गोबां गिदिर गिदिर माबा खुलि फनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथां बेबायदिनो औ बेबायदिनो गोबां नामनि दख'ना दङ जेरै बेबायदि बिदिनो बिदन दखना जेरै ओ बेबायदिनो उम ओ बेबाय बिदिनो गोबां दख'नानि नाम दङ आरोना औ बिदों दख'नाफोरखौबो जोङो गानबा जोबोद समायना नुयो।
औ नंगौ नोंथां ओ गाननाय जोमनायनि बागै राय नोंथांजों रायलायनानै ओ गोबां मिथियो बाथ्रा दखनानि बागै बा गामानि बागै बा आर'नाइनि बागै गोबां मिथियै बाथ्रा मिथिनानै नोंथांसिम आरो फिन खेबसेबाव गोजोननाय जासि
औ गोजोन्थों नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोजोननाय हरबाय।
औ होमबा नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै ना?
औ नोंथां थ'।
औ औ।
गोजोन्थों।